औ औ नोंथां हेलौ
औ हेलौ
औ नोंथाङा ओ मोजाङैनो दंना नोंथां
औ मोजाङैनो दं दे नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा मोजाङैनो दङब्ला जोङो दिनै एसे ओ बर'फोरनि ओ ना हमनो थांनायनि सोमोनदै ओ ओ रायलायनो सानदों सावरायनो सानदों दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ना हमनो थाखाय माबायदि थाग थियारि जानानै मानसिफोरा न'निफ्राय ओंखारलाङो नोंथाङा एसे बुजायनो हागोन नामा
खोनादोंना नोंथां औ आं खोनागासिनो नोंथां
अ ओ माने आं बे बेखौनो सोंदोंमोन जे नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ
औ
दे बुंदो नोंथां औ ना हमनाय सोमोन्दै नोंथाङा सोंथि सोंदोंमोन ना?
औ नोंथां
खोनाबाय ना?
औ नोंथां औ हेलौ
खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां
हेलौ औ बर'फोर नि दोरोङारि ना हमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनो लुबैनायलाय आंबो जों बर' हारिनि सुबुंफोरा दोरोङारि माबादि आदब खान्थिखौ बाहायनानै ना हमो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो सुंद'यैबाबो आङो फोरमायनोसै नंगौ नोंथाङा? मिथिनो लुबैनाय बादि जोंनि ओनसोलाव बर हारिनि सुबुंफोरा संसार जानायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गावनो जानो थाखाय नांगौ जानाय आदारफोरखौ जेरै बुथुमनानै लादों। थिग बेबादिनो मैहुर खालामनायाबो जों आरो मैहुर खालामनायाबो हारिमु मानोना बर' हारिनि सु सुबुंफोरा गावनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखो जेरैबाददि सोरजिबोदों थिग बेबादिनो जानाय लोंनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौबो नाहा मैहा थांनानै थिगैनो ना हमनायाबो बर'नि दोरोङि मैहुर खालामनायनिनो मोनसे बाहागो जायखौ बर' हारिनि सुबुंफोरा
औ
हवाफोराव थांनानै आरो जाम्फैफोराव थांनानै बायदि बायदि रोखोमनि नाफोरखौ हमनानै लाबोयो बे ना हमनायाव बर' आइजोफोरजों लोगोसे बर' हौवाफोराबो खोब मैखोमै बाहागो लाफानो हायो हौवाफोराबो गावसिनि आदबजों ना खौ हमनो जेरै हौवाफोरा ना हमनो थाङोब्ला दैमाफोर नानै थांनानै बै जेजों
दैमानिफ्राय बा लाबोन आरो बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव हौवाफोराल' नङा जोंनि ओनसोलनि आइजोफोराबो ना हमनायाव नांगौ जानाय जानो थाख सायनांगौ जानाय नाफोरखौ आइजोफोरा दोरोङारि माखासे ना हमनायाव बाहायग्रा आगजुफोर जेरै जेखाइ खबाइ बे आगजुफोरखौ लानानै ना गुरनो थाङो आरो बिसोरो बै आगजुफोरनि मददजोंनो नाखौ गुरनानै लाबोनाय जायो थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव दैलांनि समाव बोहै
औ उम